औ नोंथां। नोंथाङा फ्रि दंना
औ नोंथां फ्रियैनो दं आंङो
औ ओ आं नोंथांजों जे जोंनि बर'फोरनि गोदोनिफ्राय दासिम माबायदि आबाद मावनानै जाबोदों मा मा आबाद मावो बे
औ औ औ
ओ बर'फोराथ' गाहाय आबादनि सायावनो सोनारनानै माने गाव गावनि थांनानै थानाय राहाखौ दिहुननानै लाय नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां नोंगौ थारैनो नोंगौ
औ गोदोनि दिनाव बांसिनै आबादखौ मावोमोन नाथाय आथिखालाव आ आथिखालाव मावो खिन्थु एसे एनै जोंङो जेरै साख्रि बा ख्रि नागिरनाय बेफोरनि बिथिंङावबो जों बर'फ्रा माने ओंखारबोबाय आरोना स गोदो बर'फ्रा बांसिनानोथ' आबादनि सायाव सोनारनानै जिउ खुंङो बर'फोरनियालाय आबाद हिसाबै बुंङोबा जों माय खौ बुंनो हायो। माने बर'फोरा साम सामफ्रामबो माने ओंखाम जानानै गांव गावनि जिउखौ माने थांनानै थाहैयो आरो ना माने थांनानै थानो थाखाय सानफ्रामबोनि जिउआव जों बर'फोरनो ओंखामनि गोनांथि जायो। ओरैनोथ' जों बर'फोरा रु ति सुत बेफोरखौ बारा जाया ओ ओंखामखौनो मेनलि जायो। गोदोनि दिनाव जों ओ मय आबाद मावो आरो मा होनो फाथो बेसर
औ नंगौ नोंथां
आबादखौ मावनानै जों बाजाराव फाननानै न'खखौ साजोन औ औ जों नाथाय आथिखालाव बेफोर फाथो बे जोंनि ओनसोलाव बारा नुनो मोना मोनसे गोजान जेरैिर नारें नि आबादखौ
औ औ हेलव
फाथोरारि माने बोथोराव जों खनसे मोननो हायो खिन्थु जोङो नारेंफोरखौ बुङोब्ला जों माने नारेंखौ दैलि लाइफाव मोजां मोननो हायो जेरै नारेंखौ जों सानफ्रोमबोनि जिउआव माने ओ जोंनियाव ओ बेयाव मोनफ्रोमबो बाजाराव जों खानानै फाननानै रां खामायनो हायो आरोना
औ औ नंगौ नोंथां
नोंथांमोननि खि लबांसिन माबायदि आबादखौ बेखौ मावनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
अ जोंनिथिं बांसिनानो मा जोंनि ओनसोलाव ना जोंनि ओनसोलावहाय मा ओ बांसिनानो माइ आबादखौ बानायनाय जायो बोथोर लानानै बोथोर बेफोरखौहाय बानायनाय जायो गायनाय जायो नङा बा नोंथां ओ‌ जेरै फाथो दालि बेसर ओ बिदिनो बायदि बायदि रोखोम रोखोमनि आरोना बोथोर लानानै बोथोर जोङो माइ आबाद आरो फाथो आफाखौ जोङो दैज्लां बोथोराव गायो नङा होमबा नोंथां आरो दालि आरो बेसोरखौ जो मसें बोथोराव गायो नङा ओमबा नोंथां नोंथां माने अखा हा गैयि बोथोरावहाय ओ माइखौ गायनो थाखायथ जोङो गोबां ओ बिदिनो सिगांनि टाइमावथ जोङो गोदोनि टाइमावहाय मोसौनि गोबां गोनांथि जायोमोन मोसौ नङाबाथ हालेवनो हायामोन दि नांगौनि गोबां गोनांथि जायोमोन आरो बिदिनो लोगोसे ए ओ‌ ओमफ्राय मानसिखौनो नांखागौ ओ‌ सानै साथामसो मानसि लानानैहाय मा एवनाय जायोमा आरोना जायफोरनाव ओ बुरजा हा दङ बिसोरो बिसोरनियावहाय ओ बिजों लोगोसे मा बेखौहाय ओ‌ सिगां एवगोरोनानै बेखौहाय मा नांगोलजों एवग्रो खांनायनि उनाव मैजों हालेवनाय जायो आरोना। आरो बेयाव हा माव गोबां दै नांगौ जायो नङा होनोमबा थां ओ दैज्लां बोथोरावहाय ओ समावहाय दैज्लां बोथोरबाबो दैया गैया गैया जायो। समावहाय हालएवनाय टाइमाव बे हाब्रुआ सो सोमनांगौ जायो नङा होनबा नोंथां?
औ औ।
थाखाय समाव दैया रानो बेखायनो दंग गोनां जानांगोन आरो ना। दै फैनाय ओ बेयावहाय बे माइयाव गायनाय जायो नङाबा ओ माइआ रानगोन माने थैगोन आर ना थांनाय नङा। सिगाङावहाय मा गायैनि सिगां बेखौ मा खो थिया माने बेखौ मा होनो ओ बेसन ना मा होनो बेखौहाय?
औ औ।
बेखौ फोग्रोनाय जायो आरो ना। फोखांनायनि उनावहाय बेखौहाय मा गायनाय जायो। गायखांनायनि उनावहाय बे बेखौ ओ बिदिनो दैयाखौ नायनांगौ जायो आरो गांसो रजदोंना रजआखै बेखौ नायांगौ जायो मोजां जोथोन लांगौ जायो नङा होनबा नोंथां? जोथोन लायाबाथ ओ मोजां जानो नागिरा आबादा नङा होनबा नों थां बेखौलाय नोंबो मिथिखागौ ओ बेफोरनि गेजेरजों मा जेब्ला सम बोथोर जायो बेखौ मा उम्म मेसें बोथ थोर एबा नबेम्बर दिसेम्बरफ्राव बेखौ हाहैनाय जायो नङा होमबा नोंथां? बेखौ हानानै मा ओ न'आव लाबोयो आरो न'आव लाबोनायनि सिगां बेखौ मा ओ मोसौनि गेजेरजों बेखौ ओ मारा होनाय जायो आरो ना। नङा होनबा नोंथां ओ बेख लाबोखाय उनाव मारा बायो आरो बे बेखौ दोननो थाखाय बाख्रि नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां? आरो बेजों लोगोसे मा ओ औवाजों बानायनाय बोयो माइ सोना दोंग्रा मा होनो बे खौहाय दो बायदिया दुलि बेयावहाय दोननाय जायो आरोना। आरो बेफोरनि गेजेरजों आरो जायफोरनो नांगौ थोजासे दंखायसै माने बेफोरखौहाय मा ओ खावसे बाहागोखौ बिसोर मा फानहरो। बेफोरनि गेजेरजों रां आरजिनो हायो आरोना। नङा ओमबा नोंथां? थिग बेबायदि नो ओ फाथो फोनायखोबोहोन फाथो फोनायबो सिगांआय ओ बेखौहाय मा मोजाङै मोजां एवग्रो आरोना। ओह मोसौनि गेजेरजों आरो दानि थेङ थेक्टरजों हालेवो नङा होमबा नोंथां? थेक्टरजों एवखांनायनि उनाव बेखौ ओमफाय मा मोजां फोमोनो आरो हाखौहाय। ओमाय बेखौहाय गायनाय जायो आरोना। बिनि गेजेर जों बियो ओ माने अखा गैयिनि एदसे आगोलाव बेखौ गायनाय जायो। ओ जेब्ला अख्ला फैगोन बिजिनि गेजेरजों मा बेखौहाय ओ थांखांनि उनावहाय बेखौ मोनसे ओ दलहा माने बेखौ दह्ला होननानै बुङो दै थानाय जायगाखौ मा होनो बेखौहाय? बेयावहाय हमनानै दोननाय जायो आरोना दानखांनायनि उनावहाय। सोंखांनायनि उनावहाय बेब बिगुराखौ जोङो लायो आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय ओ बे फाथिखौ बेखौ आलदा दोनो। आरो बेखौ लाबोखांनायनि उनावहाय मा सानदुं गोनां जायगा फोराव लामफैयो नङा होनबा नों थां?
औ औ।
दिनो अक्टबर दानावहाय बेखौ ओ दाननानै बेखौ हाननायजायो नङाहोमबा नोंथां?
औ।
हनायनि गेजेरजों ओ फाथोखो मा गुबुन दाबसे जायगायाव बेखौहाय ओ फानहरो आरोना फालांगिफोरनो हरो। दैथायहरो नङा होमबा नोंथां? आरो फालांगिफोरा गुबुन गुबुन जायगा एबा नोगोरफोरावहा बेखौ दैथायहरनानै ओ बेनिफ्राय रां आरजियो आरो जाया गायदों आरो फालांगि फानहरदों बेबो रां आरजियो नङाहोमबा नोंथां? आरो बैसोर नोगोर फ्राव हैनाय बिसोरो जायफ्रा लादों बिसोरो मा बस्था आरो बायदिसिना बेसेन गोसाफोर बुस्थु आइजेंफोर बानायो नङाहोमबा नोंथां?
औ औ।
बायदिसिना बानायो। ओह बेफोरनि गेजेरजों गोबां हेफाजाब मोनो आरो ना फाथोफोर जोंहाय ओ बेफोरनो बायदि बायदि रोखोमनि आरो फाथोफोरनिफ्राय मा जों मा मोनो नारजि ओंख्रि बेफोरखौबो मा दिहुननो हायो आरो। आरो ना नङा होमबा नोंथां सिगां फाथ फाथोनिफ्राय बिलाइखौ हानना लाबोयो आरो बेखौहाय मा सान्दुं गोनां जायगायावहाय बेखौ लाबोनानै लांफैयो आरोना सान्दुंङावहाय। जेब्ला रानो बेखौ दैख खोनानै हो बेखौहाय मा दैयाव सोमना जानानै सोमनानैहाय बेखौ आलादा आलादा खालामनानै रोदा आरो बि बिलाइखौहाय मा आलादा आलादा खालामनानै बेखौ संना जानाय जायो आरोना। नङा होमबा नोंथां सोरबा बेदर जों जायो सोरबा ओरैनो जायो आरो ना। अमाफोरजोंहाय थिग बेबायदि बिनो आरोना गोबां हेफाजाब होयो आरो नोंथांनाव आं सोंनो सानदों आरो मेसें बोथोराव जोङो मा मा आबाद मावो बेनि बागै आरो माबायदि मुलाम्फा मोनो बेनि बागै एसे खोन्थानो होगोन नामा नोंथाङा?
औ ओ मेसें बोथोर होनोबाथ'जां आबादखौ बुंनो हाबायना। ओ जेरै जों दालि उम सबाय बेसर बेफोरखौ जों मावनानै ओ गोबां माने मुलाम्फा मोननो हायो आरो जेरै जों बेसरनि आबाद मावोब्ला जों बेसरनिफ्राय जोङो फेरेदनानै थाव जानो हायो जों बे थावखौ जों माने नोंनि गोनां जेनेबा आंनि नोंनि गोरोनि बारा जायोबा जों बेखौ फाननो बा हायो फाननानै जों रां आरजिनो जिनो हायो आरो जों बेखौ फेरेदनानै माने दैलि लाइफआव जोंनो नांगौ जानाय थावखौ जों माने गावनो दिहुनन्नानै लानो हायो आरो।
औ औ नंगौ।
औ आरो जों बेफोर आबादफोरखौ जों बेफोरनिफ्राय मोननाय जों फिथाइखौ माने नेक्स्टनि थाखाय जोलैनि थाखायबो जों दोननानै लानायो बाखि औ जेरै थेमसि होन थेमसिखौबोथ' जोङो माने फानोना हाथाय बाजाराव बिनि आबाद खालामनानै औ बेफोरखौ फाननानै माने जिउआव माने सामफ्रोमनि जिउआव नांनाय माने मुवा बेसादफोरखौ जों आरजिनानै लानो हायो बिनिफ्राय जों रां खामायनानै माने गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो।
औ औ।
आरो जों बुंनो हायो माने बिहोमा होनानै जों माने गोबां गिदिर गिदिर बान्था जेरै भारत सरखारनिफ्राय मोननाय पद्मश्री बेखौ बो मोननो हायो आरोना बेनि नेरसोनाबो दंसै आरो जोंनाव बिदिन्थि दङ औ नोंथाङा आबाद आबादाव बिहोमा होनानैबो जों माबायदि जौगानो हायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
अ आबादनिफ्राय माबोरै जौगानो हायोना नोंथां? ओ आबाद मिथिखाबाय आरो ना बायदिसिना मैगं थाइगं गायनायखौबो जों आबाद आरो बेफोरनि खायसे जोङो न'आवनो मानि मा जेराव हा दङ बेफोरो मा बिसोरो गायनानैहाय ओ बिसोरो मैगं थाइगंखौ गायनानै बिसोर आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां? आरो संजायोना बेखौ खानानै एबा फुनानैहाय बेखौहाय मा गुबुन दाबसे जायगायाव फानहरो आरो बेफोरनि गेजेरजों गोबां पेकेटनि बुस्थुबो बानायनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ
जेरै आलु बायदिसिना आबाद खालामनानै जेरै दालि बायदिसिना जुखाम बायदिसिना खालामनानै जोङो मा बेखौहाय गुबुन दाबसे जायगायाव फानहरनानै ओ बेनिफ्राय गोबां रां आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां? आरो बिसोर मा आलुनि ओमफ्राय बिसोरो जेब्ला फेक्टरियाव सोगोन नोगोर फोराव लांनानैहाय बिथथोराव सोखांनायनि उनाव आलुनि चिप्स बानायगोन आलुनि बायदिसिना गुबुन गुबुन रोखोमनि जाग्रा बेसाद खालामो नङा होमबा नोंथां? आरो जुखामफोरनिफ्राय जोङो होननानै बुङो बे खौहाय ओ एवनानै बेफोरखौ नुनानै ओ मोजां मोजां बुस्थु खालामो आरोना आरो बेफोरखौ गोथां जुखामखौहाय मा आलदा बेगरखौ मा खालाम हांनानै ओ बेनिफ्राय मा बायदिसिना मस्ला मस्लि संख्रि थावफोर होनानै बिदिनो मोजां जाग्राफोर खालामो आरोना नङा होमबा नोंथां? थिग बेबायदिनि गेजेरजों मा जौगानो हायो आरोना
नोंथां होनबाथ' तायेमाबोथ' जाबाय नोंथांनिफ्राय माखासे नोंथांनि मोन्दांथिजों फोरमायनायखौ खोनासंनो मोननानै माने गोजोननाय मोन्दों नोंथांसिम साबायखर थाबाय औ दे नोंथां।